नोंथां खोनादों ना नोंथाङा औ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंबा नोंथां
हा?
फ्रि दंबा नोंथां?
औ दं फ्रि दं
औ होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन
बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो बानायबोनाय लोंनाय जौ जौ बिदै बायदिसिनाखौ माबादि बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे जेनेबा जोंनिया जौ बानायनो थाखायथ' गोबां जेरै जौगार लानांगौ जायो नालाय जगार माने गोबां माल बुस्थु नांगौ जाय जायो जेरै जोंनो गिबियावनो जोङो दा जेरै जौ गोरान आरो जौ गिसि बानायनो थाखाय जोंनो नांगौ जाय यो एमाउट नङा होन
नंगौ नोंथां नंगौ
औ एमाव बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो माइरंखौ जोङो जेनेबा माइरंखौ जोङो बायो दैयाव सामग्रोना दोनो आरोना सोमना दोननानै जोङो जेरै मोखोनना बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइखौ जोङो दंफांनिफ्राय खाना लायग्रोयो आरोना खाना लायखांनायनि उनाव जोङो माइरंखौ सोमना दोननाय माइरंखौ दै थिखांनानै दसे सम दोनो जाहाथे दैया जेनेबा रानलाङो आरोना बेनिफ्राय बे बेखौ जोङो लांनानै दिंखियाव देहैयो आरोना दानियाथ' गोबां जन दङ नालाय बेयावबो बानायजायो थेवबो जोंनिया दिंखियाव मोजांसिन जायो होननायलाय दिंखियाव दैयो देयो आरोना
नंगौ
औ दिंखियाव देहैनानै जोंनि दिखि जोंनि देंखियाव देहैखांनायनि उनाव
औ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
दिंखियाव दैहैखांनायनि उनाव जोंना बेखौ जोङो जेरै मोखोना बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइ लबोदोंमोन बेखौबो देफानानै जों बेखौ गलायदेरो आरोना गलाय देरनानै जोंनिया बे खौ गलायदेरनानै जोंनिना बेखौ लारु बानायो आरोना गथा गथा दुलुर दुलुर लारु बानायनानै जों बेखौ सान्दुंआव फोरोंनानै दोनो जाहाथे बियो सान्दुङाव फोरनानै दोनो जाहाथे बेयो गोरान जायो गोरान जानानै जों बेखौ जेनेबा थेमायाव सोना दोनथ'यो आरोना बेनि उनाव जोङो फैलायबाय जोङो माइरं जोंनो जौगसि बानायनो थाखायथ' माइरं नांगौ बे खौ जोङो माइरं एंखुर खौ गलाबा गलानिफ्रायबो लायजायो नङाब्ला न'नि माइरंजोंबो बानाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बेनिफ्राय जों गलानिफ्राय लायनानै जोंना बेखौ जोङो जेरै ओंखाम संनाय बदिनो सङो आरो ना संनानै बेखौ जों ओंखामखौ जोङो फेन्नानै लायो जेनेबा प्लास्टिक एबा बेयाव जिखुनु जाया प्लास्टिक एबा माबा ज जिखुनु जाया बुस्थु जोङो फेेननानै लायो आरो ना मोजां मो मोजाङै फेनानै लाखांनायनि उनाव जोंना बेखौ जोङो दा एमाव एमव बानायदोंमोन बेखौ एमावखौ जोङो मा होनलाय बेखौ एमावखो जों बेजों ओंखामजों जों गलायदेरो नङा होमबा औ गलाय देरनायनि उनाव जोंना बेखौ जोङो बाल बाल्थिं गिदोर नङाब्ला जोंनिया खान्था नङाब्ला प्लास्टिक न माबा मोनसे बेयाव दङ दोनो आरोना दोननानै जोंनिया बेयो सप्तासे उनाव जोंनिया एसे सेवनानै जोंनिया बेयो रोसि जायो रोसिखौ खौ जायखौ जों जौ गिसि होनना बुङो बेखौबो जोङो लोङो गोबां गोबां मानसियानो लोङो बेखौबो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ माबा खांनानै बेखौ होम्बा होननायनि जौगिसिखौ लोङाबालानो जोङो जौ गोरान बोखांङो नङा होनबा जौ गोरानखौ जोङो सावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो बे खान्थाखौ लाङो बेनि खान्थाखौ दैखां लांनानै जोङो सौखायाव फज'नानै जेनेबा अर लगायनाय जायो जों खान्थाखौ आरो मोन बेनि उनाव आरो मोन मोननै खान्था होबावो खान्थाखौ जों सायाव होबावो जौ बानायनो थाखाय जाहाथेव बेनि क अ बेयाव थांनानै जों नोंथाङा नुंखारदों जानो हागौ बोरै बानाय जौखौ बिदि ओंखारबोनायखौ औ बिदिनो आरोना बिदिनो जोङो न'आव जौखौ बानायो बेफोर जोंनिया जायखौ जोङो जेरै गोरलैयैनो बानायनानै
ओंजे
बेखिनिथिखौनो जोङो जौ बानायनो मोनबाय आरो आरो बेखौ जौखौ गोबां न'खर न'खरनो बानायो दानिया नङा होमबा जोंनिया गोबां फुजा फोरबो न'खरनि मायबा मोनसे फुजा फोरबोआनो जा गामिनियानो जा बेवहाय कास कास कर्म बा हाबाफोरावबो जोंनि बे जौगआ गोबां बाहायो आरोना नङा होमबा औ खायफायाथ' दानिया जोंनिया बर' हिनजावफोरा बेफोर जौखौ फाननानैनो खायफ फा खायफाया न'खरखौ सालायगासिनो दं आरो जोंनियावबो जोंफोर थ' एफा एनै फाननायखौ नुनो मोनो जोंफोरनि न'खरावबो फानो जेरै नोंथांमोना नोंथांनिावबोबायदि जौ बानायनायनि बागै आरो जौखौ बाराद्राय लोङोब्ला मा मा मा जायो बे खौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन दा जों जौखौ माबा बादि बानायो नोंथाङाबो फोरमायखाबाय बेफोरबादिनो जोंनि जोंनि बे ओनसोलथिंबो गोदोनिफ्रायनो बानाय बोदो बोयोमोन आरो दा आथिखालावबो बेबायदि बानायो दा जोङो जौ बानायनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो एमावखौ जोङो बानायग्रोना लानां खौ नोंथां दा जोङो ए एमाखौ माबाददि बानायब्ला जोङो मोखोन बिलाइ नङाब्ला जों मोगना बिलाइ नङाबा खान्थाल बिलाइफोरखौ जोङो लाबोनानै बेखौ जोङो मोजाङै बेनि थाराखौ जोङो गारनानै बेखौ मोजाङै देना लानांगोन आरो ना नोंथां देना लाखांनानै जोङो बै माइरं माइरंखौ जोङो एसे गोबाव सोमना दोननानै बेखौ जों मोजाङै देना लानानै देना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोखोन बिलाइ बिलाइफोरखौ जों देना लानायनि उनाव बेखौबो माइरंखौबो जोङ मोन मोननैखौबो जोङो गथानो लारु बा लारुयै लारुय जोङो खालामनानै लानांगोन बेनि उन
आ नंगौ
माइरं एंखुर माइरं नङाब्ला जोङो बायदिसिना न'नि माइरंफोरखौ जोङो माबाददि जों ओंखामखौ सङोमोन बेफोरबायदि ओंखामखौ संनानै जोङो दोनग्रा आइजें बेफोराव जोङो बेखौ दिहुननानै बै बानायनाय एमाव एमावखौ जोङो बेयाव मिक्स मिक्स खालामनानै जोङो होनांगोन होनायनि उनाव जोङो बेखौ खान्थायाव खान्थायाव जों बेखौ सोना दोन्नानै बेयाव दै दै इसे होना दोन्नानै जों गोबाव सम से माहा नङ्ला नै माहा माहा दोननांगोन दोननायनि उनाव बिनि रोसि ओंखारो रोसि ओंखारब्ला जों बेखौनो जौ बिदै हिसाबै जोङो लोंङ नांथां बे जोङो जेब्ला जों जौ बिदै लोंनो थाखाय जोङो बानायोब्ला जोङो एसे बिबांनि एमव खौ होयो आर न ना नोंथां औ जेब्ला जोङो जौ गोरान बानायो अब्ला जोङो इसेनिख्रुइ आरोबाव एसे होबावनानै जोङो जौखौ बानायो आरो नोंथां दा जोङो दा जोङो जावखौ माबादि बानाय होनब्लाा जोङो बेयाव जोङो मोनथाम जोंनो संग्रानि गोनांथि जायो जेनेबा जोङो सिङाव सिङाव ' जोंना अफ्रि अफ्रि नङाब्ला जौ बिदै बानायनाय अफ्रिखौथ' जों सिङाव दोननांगोन दोननायनि उनाव जोंना बिनि सायाव जोङो पाइप पाइपनि खान्था बेखौ खान्थाखौ बा एसे सफ्लावना लानानै जोङो पाइपनिफ्राय जोंना सफ्ल' ओंखारनाय बेखौ बोननांगोन बेनि उनाव जोंना मोनथाम मोनथाम थामथियाव जोंना गोजौआव दै दै थागोन दै जेब्ला दैया ग बे सावनाय समाव जोंना जौ गोरान खावनाय समाव जोंना जेब्ला खफ' ओंखारबाय थानाय समाव जोंनाथ' दैया गुदुं जायोना नोंथां अब्ला गुदुं जाब्ला बै गुदुं जानाय दैखौ जोङो गारनानै गोदानै गुसु दै होफैनाय जाया नोंथां जाहाथे जोंना बैयो बारा गुदुं जानानै जोंनि जौआ जौवआ बैफोराव ख ख जों खारा नङाब्ला जोङो खान्था खान्थाफोराव बे हा हा लिरनायफोरा दोंना गुबगाया बेफोरनि थाखाय जोङो दैखौ सोलायारनांथों बेफोरबादिनो जोंना जोंना बे जौखौ बानायनाय जायो। आरो जौ आरो जों गोबां बिबांनि जोङो जौ लोङोब्ला बायदिसिना जोंना
औ
देहायाव बेराम बायदिसिना आरो देहानि खहा जायो आरो नोंथां। दा जोंना साननाय हनाय बायदिसिनाया जोंना गैया जायो। आरो देहानि देहाखौ गोबां लोरबां मोनो आरोना बेखौ जोङो एसे एसे लोंब्ला जोंना देहाया मोजाङै जायो होना नोंथां बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोराबो एसे एसे लोंनो थाखाय बेफोरखौ बाददिखौ बानायोमोन। नाथाय जोङो जोङो नुनो मोनोदि बेफोरखौ आथिखालाव जोङो फाननानैबो जोङो गोबां रांखौ मोनो आरोना नोंथां।
नोंगौ।
बेफोरबायदिनो जोङो बैफोरबायादि जौखौ बानायनानै जोङो बायदिसिना जोङो फोर्बो फुजा बायदियाव जोङो बर' हारिनि जायखि जाया जों फोर्बो बैसागो मागो नङाब्ला जोङो बायदि बायदि बोफोराव जोङो बै कास हाबा बायदियाव जोङो सावनाय जोङो न'आवनो सावनाय जौ नङाब्ला जौ बिदैखौ जोङो लोंनायखौ नुयो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायजाबावगोन नामा जौ
औ जागोन औ जागोन। जोङो हायोब्ला जौखौ नांगौ बिबांनिखौल' रोंनांगौ खम बिबांनि थारमाने। मानो होनोब्ला जोंनिया दा औ मानो होनोबा जोंनिया दा जोंनि जिउआ जोबोद बेसेन गोसा। जों दानियाथ' नुनो मोनबोदों जेरै जोंनिया गोबां जोंनिया दा सेंग्रा फिसा एबा लाइमोनफोरानो गोबां जौ लोंनानै गावनि बेसेन गोेसा जिउखौ खोमाना लानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा? औ। आरो खायफा खायफा गोदो गोलाव मानसिफोराबो जोंनिया जौ लोंनानै न'आव दुहुम दाखाल खालामफैनायखौ नुनो मोन दों जोङो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
अ बेदि दुम दाहाल खालामनाया जोंनिया गोबां गाज्रि आरोना। आरो जोंनियाथ' बे जोङो न'आव बानाय नाय जौनि अनगायैबो जोंनिया जों गला दखानफ्राव बेनिसायबो गोबां जौ गोबां गाज्रि जौ जेरै बियार गोर्जा बे फोरखौ बायनायखौ नुनो मोनदों। बेफोरखौ जोङो लों-लोंनाय खौ हायोबा गारनांगौ । मानो होनबा जोङो नै दा जोङो जौ गोरान जौ गिसिफोरखौ जोङो न'आव नो नुखायो नालाय बानायनायखौ जोंनिया बेफोराव जेबो जेबो गाज्रि बेसाद बाहायनाय जाया बेनि खायनो बेखौ जोङो बेखौबो बारा लोंनांआ बेखौबो जोङो खम बिबाङैनो लोंनांगौ। आरो जोंनिया बेफोर खम बिबांनि लोंनांगौ जाहाथे जोंनि देहाया मोजाङैनो थायो। जोङो मोजाङैनो थानो हायो । औ जोंनि जिउआबो गुबुन बेसाद बाराद्राय लोंनानै जोङो गावखौ बेरामाव खोख्लैना लायो ब्ला जोंनिया बेराम सोखानो थाखायबोथ' जोंनिया गोबां फैसानि आंखाल जायो न ङा होनबा? दा जोंनियाव एसां फैसा थायाबो जानो हागौ । औ बेनिखायनो जोङो गावनि देहाखौ नायनानै जोङो एसे एसे एफा एनैखौ लोंनांगौ। नांगौनि बाराखौ लोंनाङा बे
नों गावनो हमथाना थानांगौ।
औ दे होमबा न' नोंथां जोंना समावबो थौथ'बाय दोनथ'नोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ गोजोन्थों नोंथां।
औ दे गोजोन्थों।